हेलौ हेलौ ओ खोनादों
हेलौ नोंथां
औ औ बुं दे
हेलौ हेलौ
हेलौ औ बुंदों नोंथां।
खोनादों नोंथां मा खामदों नोंथां
आंङो दायो जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायना दं
अ जाखांबायमोन नामा नोंथां।
औ जाखांना दं
औ माबा जाखो मा ओंख्रिबो जाखो
ओहाथ' माबासो दायो ओ बयलारजों जोगोनारसोमोन
गोथावआनो माथो होमबा नोंथां
अ नोंसालाय
जोंहा जानायालाय जाबायमोन नोंथां ओमफ्राय जोंना नै माबा फाथो फाथो खारैसोमोन ओमफाय आरो आलुजों माबा बाद केरेला अमा थटिथा केरेलाजों सोमोन फाजि
अ
ओमफ्राय खबर सबर मोजांखादा नोंथांना
खबराथ' मोजाङानो औ खबरा
नोंथाङा नोंथांनाव आं माने जोंहा माबा गायनो नागिरदोंमोन आरोना इदिनो आनारज गायनोगिरदोंमोन आरोना नोंथां
औ।
आनारस गायनायाव जेनेबा माबायदि गायबा मोजां जागोन माने गय गेजेर गेजेर गायनो नागिरदोंमोन आरो गय गेजेराव गायबा बोरै जागोन बिदि माने फिथाइफोर हाननायफ्राव एसे माबा खस्थ' जागोन नामा दिडिस्टार्ब जागोन नामा माने लोगोफोरनावबो सोंलुदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांनाव एसे सोंनो होननानै सानदोंमोन आरो आङो आनारज गायनायाव जेनेबा मा मा नांगौ मा मा ओ खालामाम नांगौ माबायदि गायबा मोजां जागोन बिदि आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आनारसनि बागै
अ औ हागोन मानो हाया जानो औ माने ओ आनराजथ' इसेबां माने मा गायनोसो गोरलैया खस्थ' नङा जास्ट नोङो गुबुन मोनसे ओ ओइ आं आनारस फिथाइनि जा बिजौ देन्था थायोना
औ नोंथां
ओ बे देन्थाखौ मोनसे एसेसो हाखर हाखरथ' नङा जेनेबा एसे सोङो सिखाफोर लानानै हाखा खर जावथुना होबानो ओमफफ्राय थुना होबानो बेयो आरामसे थांनाङो एसे सा साननैसो दै होदो दै होनानै ओमफ्राय बियो आरामसे हाजों हाजों मोजां गोरोबबानो आरामसे थांगोन आरो बियो। हाया माने माने एसेबां‌ गोरान जानो मोना हा गोरानाव माने थांनो खस्थ जायों। हाया इसे सिदोब-सिदोब जानांगोन। ए-ए एसे सिदोमा जानांगोन हाया बेयाव मोजां जायो आरो आनारसा। ओमफ्राय नों गय गय खाथियाव गायनो होनदों आं गय खाथियाव गा-गा-गायोबाथ' प्रब्लेम जाया जानाया खिन्थु ओ गयनिसो जायै नोङो ओ-ओरैनो बेलेक माबाफ्राव एसे-ए-ए बेलेग दंफांफोरनि सिङाव गायबा साबसिन जागोन माने ओ न'आव लबार दंफांफोर दंबा बिनि सिङावहाय बिदिनो आरो बे दंफांफोर दंबा बे सिङाव गा साबन जागोन मानोना ग जे होनदो नोङो गय हानायाव एसे सिं सिथाब जामारो आरो मोन ना खननायफोराव एसे बै बिनि बिलाइ सुफ्रा एसे माबा जायोोना डिस्टार्ब जायोना गय खननायफ्राव उनावहाय बेखायनो दिथार
औ माने होनबा माने आनारसखौ होमबा माने आनारसखौ माबायाव गायबाथाय मोजां जानाय नङा आरो ना नोंथां माने गय गेजेराव गायबाथाय माने गय हाननायफोराव दिडिस्टार्ब जामारगोन नामा नोंथां जा
औ औ औ।
बेनो जुफा बाराय नालाय ओंखायनो दिडिस्टार्ब जानो खोमा होमबा नोंथां बे खौ गायनो थाखाय आलि खोना गायजा ना गायजाया माने आलि बायदि माथावरि माथावरि बायदि खालामनानै
बेखौथ' आलि खोजायो नाथाय इसिबां खोखोलायनांगौनि गोनांथि गैया इसेबां माबानि गोनांथि गैया मानोना आनाजखौ इसेबां आबाद फोरलायाबो जायो मानोना बेयो गावनो हारसिङैनो थांखायो मोजाङै आनाबसा गुबुन बिफांफोर बायदि नङा बियो जास नोङो माबाखौल' खेल लानांगौ आरो जेनेबा खाथियाव हाग्राफोर मालला द नामा बायदिना बिदिनो बेलेग एम्फौ जानायफोरखौ था लानांगौ आरो एसे
औ नोंथां
आजिखालिथ' आनारसा माबायाव हाथायथ' बिराद मानहोनो माने मार्केटव बिराद दिमान्ड मे एसे दामबो मोनो खोमा आनाराखौना मानोना आंबो एकजक दामखौ मिथिया दायो बेसिबां हाथायफ्राव स' बिराद दिडिमान्ड होननाय खोनादों दाथ' गरम मानसिफ्रा गोबां जायो गोलोम बोथोर फोथोराव मोननाय मोनसे मोजां फिथाइथ' बियो दिमान ओ बिनि बेदिनोथ' गोबां माखासे बिदिनो जुसफोर बानाया होमबा जो ओ स' बेफोर जु जुइस बायनायफ्रावबो गोबां माखासे जुइस बानायग्राफोरा बायनानै लाङो आनारसखौ थ' बेयावबो गोबां फायला जायो।
आनारस बेफारिफोरा खायसे खायसे गोबां ओ बिराद खामायगासिनो दं नालाय स' बिनिखायनो इसआ बिराद फायदा जादों स आनज गायनायाबो गोबां सुबिदा दङ जायजों मान मोजां गाय ओरैनो न'निनि जानो गायनायावबो जेबो प्रब्लेम गैया नोंनो गायजायो
औ हासार नोंथां हासारफोर होनांगोन नामा एसे
हा
हासारफोर होनांगोन नामा नोंथां?
हासार होनांगौ होनोंलायगौथ' एसेबां गोनांथि गैया मानोना आनारस हासार होनानै गायफेर एस
अ होमबा हासार होलाया होमबा नोंथां हासार होलायाबाबो जागोन आरो ना नोंथां
औ औ औ औ
खोनादों दा नोंथां।
ओ खोनादो।
होमबाथ' हासार होआबाबो जागोन आरो नोंथां बिदिनो गायना दोनबानो जागोन आरोना। ओमफ्राय र' नोंथां मा माने मा होनो आनारसखो बे फिथाइनि गोजौआवथ' थायोना आनारस बेखौ गायो बेखौ गायबा मोजांसिन जागोन ना ओइ दंफां माने बारायनायखौ गा जा गाजा बायदि थायना बारायनाय बेखौ गायबा मोजांसिन जागोन बबे मोनसेखौ गायबा मोजांसिन जागोन नोंथां
आनारसा
औ औ नोंथां
ओ दंफां बारायनायनिखै ओ गाजा बायदि गायनाया साबसिन जायो माने बे आ आनारसा आरो बे थाबबो थांसिनोना इयो औ अ सरि नङा बै दंफां बारायनायखौ माबा साबसिन जायो बैयो माबाया दंफां बिजौआ फिथाइनि बिजौआ बेखौ गायबा साबसिन थाङो आरो माने बैयो माने बे एसे देरखानायबो जायोना आरो ओ बेखौ गायबा थाबसिनबो फिथाइ मोनजागोन आरो नोङो खिन्थु बेै गाजया एसे टाइम लायोना ओंखायनो जाया बारा
अ गाजाया माने बारायनो गोबाव जायोना नोंथां ओंखायनो माने थाब मोनजा नाय नङा आरोना नोंथांनि बुंनाय बायदिबा ना नोंथां
औ औ
फाय नोंथां नै ओमफाय आनारसखौथ' गायनायाथ' गायगोन र' ओमफाय जोंनियावथ' र' आनारसनि बेसेना दा ब्रैजि बाजि बिदि थांदों आरोना नोंथां थाइसे सेयाव
ओ
उम होमबाथ' दिमान्ड बिराद दं ओमफ्राय नोंथां नै आङो आरो लोगोसे आरो जोंनाव औ से बिघा हा दं आरो ना ओरैनो थानाय आरोना नोंथां बेयाव आं माने खु-खुसेर गायनो सानदोंमोन आरो ओमफाय खुसेर गायनायाव नोंथां माने बिराद माबा लागोन नामा हासारफोर ओमफाय खुसेर खुसेर दंफाङाथ' र' खुसिया दंफाथ' न'आवनो दङ दंनाया बाङाय ओमफाय माने बेसेबांसो गोबाव लागोन इयो खुसेरा खुसेरनि खुसेरनिफ्राय नोंथां मा मा मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ खुसेराथ' बिराद मो बेबो जोबोद मोजां खुसेरा माने खुसे गायनाय सेबां हासारबो नाङा आरो ओ खुसेर गाायनायावथ' ओरैनो न न' खाथिफ्राव एसे हा मोजांफ्राव थुथुना होलाबायबानो जायो खुसेरखौ माने ओ गायना होलाबानो जायो खुसेर देन्थाखौ ओ खुसेरनिफ्राय जोङो बिराद बुस्थु मोनो नङा होमबा खुसेरनिफ्राय मा मा मोनो होनोब्ला ओ जोङो खुसेरनिफफ्राय गुर मोनो सिनि मोनो गोबां बायदिसिना आरो जों बिफ्राय जुइस मोनलोङो नंआ होनबा ओ खुसेरनिफ्राय गोबां मो खुसेर बिदैनिफ्राय गोबां मेथाइफोरबो बानायनाय जायो जेरै ओ गोदै गोदै मेथाइ खालागान बायदिसिनाबो बानायनाय जायो जायखौ जों जाबायानो थाखायो ओ ओमफाय बिदिनो गोबां माखासे ओ सुबिदाफोर जायो जों ओ खायसे फा-फालांगिफोराबो खुसेरजों गोबां माखासे फालांगि खालामनानै गोबां मुलाम्फा जायो ओ खुसेरनि बागान खालामनो बुरजा बुरजा से बिघा नै बिघा थाम बिगा गाहाम खुसेर बागान खालामनो बे गिदिर गिदिर बै इन्डासट्रिफोराव हरोना बिसोरो जाय खुसेरनि इन्डासट्रि बेफोरजों सिनि इन्डास्ट्रि गुर इन्डासट्रिफ्राव हरोना बेफोर लांनानै बिसोरो गोबां फायदा जायो खुसेरा स' बेनिखायनो जायफ्रा खुसेर खौ माने खुसेर बागान खालामदों बिसोरनि थाखाय जोबोद फायदा गोनां नज नआवबो जानो ओरैनो थाव थं फाथननि गायनो हायो जों बायरेल जायो मानोना खुस्रा खु खुसेरखौ गायनो एसेबां खस्थबो नाङा आरो
नोंथां बे खुसेरा खुसेरखौथ आं गायनो होनदों आरोना ओमफ्राय बे खुसेर गायनायाव फार्स्टआव औ माने हाखौ गुरै खालामनांगौना बिदिनो ओरैनो गायना दोनबानो जागोन
हाखौ गुरै खालामबा साबसिन जायो ओरैनो गायबाबो जायो खिन्थु गुरै खालामबा साबसिन जायो आरो आरो मानोना उनावाय हाया एसे अखाफोर हाबा मोजां जायोना हाया मोजां हाया गुरै जायोबा बेयाबो माने रोदा सुनो मोजां जायो आरो बिसबा
माने थैनो चान्स गैया आरोना नोंथां होनबा
औ औ
माने बिदिनो गोरान गोरान गायना दोनबाथ' थैनो हागौनाा नोंथां
हा
गोरान गोरान गायबाथ बे खुसेर दंफाङा थैलांना चान्स थायोना नोंथां
औ
ओंखायनो माबा हा गुरै खालामना गायनांगौ आरो ना नोंथां
औ
उम
उम
नोंथाङा माबा मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन नामारा
होमबाथ' टाइमाबो जाबाय माथो नोंथां
अ
दोनजा सिगोन नामा
नोंथांजों हबा सोंथि सोंनो मोननानै माने सोंनायनि फिननाय मोननानै एसे गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां
अ अ
औ औ दे होमबा ना नोंथां आंनाबो एसे खामानि दं औ दे दे